हेलौ
हेलौ
ओ नोंथाङा मा खालामदों दा?
औ औ दङ आङो दा दसे ओरैनो जिरायनानै दङ।
आं नोंथांजों मोनसे टपिक लाना फैदोंमोन रायलायनो ना मागोनि सोमोन्दै रायलायनो हागोन ना?
औ औ औ बुंजागोन दे।
जेनेबा आं बुंग्रोनोसै आरो
औ औ औ बुंजागोन
होनोब्लाथ' जोङो गासिबो जेनेबा, ओम बर'फ्रानो आरो एसामिसफ्राबो फालिनाय जायो, मागो होनोब्ला जेनेबा जों बे मागो खौहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोनाय मागोआवहाय जोङो मा होनो जेनेबा जों फिथा सौराय जायो आरो। बे समाव। जेनेबा जों गिबियावनो मा होनो फुङावहाय जेनेबा।
औ औ।
माइब्राखौहाय सोमनानै । देनानै लानाय जायो आरो बेनि उनाव माखासे सौहैनानै लानाय जायो आरो माबा मिलावहाय ओमफाय अखानायैहाय फुङावहाय। हे जेनेबा फुङावहाय उम गय बिफांफ्राव, मा होनो गोदो गोदाय नो ओ जिगाबजों खाना होनाय जायो आरो ओर बे गयाहाय बोसोर बोसोर फिथाइ बरा बरा होनायनि ओमफ्राय बेनि उनावहाय। फुङावहाय गोदो गोदाय माने सिगांहाय फुङावनो दुगैनाय जायोमोन आरो खोमसि खोमसियै मा होन दाउस दाउ दावमा दाउसा सिखारैनि सिगांनो गोदो गोदाय बेबायदिनो दंमोन आरो दुगैनायहाय फुङावहाय दानि दिनावथ' दुगैला बे बेफोरबायदि गोदोनि बायदि।
औ औ
दानि दिनावथ सोबखौनो जेनेबा गोदोनि सोमोन्दैफोरखौ एसे एसे बावलांनो हमबाय दाना दानि दिनाव रावबो फालिनाय गैला नालाय ओमफाय
जेनबा फुङावहायो फिथा आरि सावनानै जोङो गथ गथायफोरनो बयबो मागोनि नाम बेहाययो राननानै हरो आरो जोङा नखरदो एरिया खाथि थि खुरमाफोरखौ लेंहरनानै जोंङो ज जाहोलायो फिथाफोरखौ लोंहोलायो आरो बेनिफ्राय जेनबा न'खरफ्राव जुमाय संनानैहायो ओ ज लोंहोनायबो जायो गोदो गोदायनिफ्रायनो जेनबा गामियावहायो लोंनाय जायो आरो जुमायखौ खौहायो जेनबा माइरंखौहाय जेनबा जावनानैहाय संनाय जायो आरो। अ बे जुमाय संनायावहाय बे एमावहा जुमायावहाय बिदै जानाय जायो आरो बेनि उनावहायनो लोंजायो आरो बेयो ओमफाय माने गामि एरिया खाथि खालानि फोरनोनो ज माने मागोनि नामैहाय लोंहोनाय जायो आरो ।
औ औ औ
नोंथांमोनथिं माबायदि फालियो खोन्थानो हागोन नामा?
औ औ ओ मागो होनना बुंबाथ' जोङो मिथिखायो गासैबो। जोंहा ओ मागो समाव ओ जेनिबो आंखाल जाया। जाय समाव जों ओ माइफोरखौ जेब्ला जोङो बर हारिया जिहेथु जोङो माइ गायनानैनो जाग्रा हारि जेराव गोबां रोखोमनि आबाद दैखांखांनायनि उनाव जोङो ओ बे मागो फोरबोआ फैयो जेराव जोङो ओ गोजां बोथोर समाव बेयो जायो मागोआ बिदिनो गोबां गोजांङो बे समाव जेराव जोङो फिथा सौराय जानायनि खोथाखौनो जोङो मागो होनना बुङोब्ला ओ डाइरेक मिथिखायो जेराव जोङो ओ लाउ दुम फिथाफोरखौ जोङो ओ जानायखौ नुनो मोनो आरो एन्थाब फिथा नालेंखरनि लारु ओ बायदिसिना जोङो थावनि फिथा बिदिनो जोंहा ओ गोबां फिथा जानाय जायो फिथा सौराय एवनानै रंजायो लोगोसे ना बेदर बायदिसिना जानाय लोंनाय मोनसे बिदिनो जोंङो रंजा बाजायै जायो लोङो । मागो फोर्बो आ जोंनिया बेफोरबायदिनो ओ आलो आलो थाङो जेब्ला जोङो दानिसो नोंथाङा बुंलांबाय ओ गोदो गोदायनि समाव बिदिनो ओ जोङो भेलागुरफोरखौ सावनाय जायोमोन जोङो फुङाव सिखारो जेब्ला सोरां ओ जोङो फुंनि खोथाखौ जोङो दानि नोंथाङा बुंलांबाय फुङावनो सिखारो नाथाय दानिया सिखारला होननानै दिनैनि समाव गोबां सोलायलांबाय मानो होनना बुङोब्ला गोदो गोदायनि समाव जोंहा भेलागुर सावनाय जायोमोन। जेराव जोङो फुङाव सिखारनो गोनां जायोमोन। नाथाय दिनैनि समावथ' जोंहा ओ भेलागुरफोरखौबो जोङो बानायनाय नुनो मोनलिया बांसिनैनो ओ जोबोद खम जालांबाय। बेनिखायनो दिनै फुंवाव सिखारनोबोदि दिनै बावगारलांबाय गोदो गोदायनि बायदि जोंहा गासिबो एखे गैला दिनैनि समाव ओ गोदो गोदायनि समावथ ओ जोङो लावखार गथ फोरा जेब्ला ओ हराव जेब्ला ओ माइ हुंखौ एबा भेलागुरखौ लुखांनानै बेवहायनो न' बानायनानै ज' ज' थानानै खाना जालायोमोन बिदिनो हराव बिदिनो बिसोरो खाना जालायनानै ओ जेब्ला ओ फुं जागोन सोरांसि सोरांसि अब्ला बिसोरो फुङावनो सिखारना दुगैनानै भेलागुरखौ सावोमोन जेराव भेलागुर सावनायनि आन्दोआव ओ खोमसि फोथायनाय दं होनना बुङोब्ला माबा मोनसे जुदि पापफोर मावनाय दंमोनब्ला मायबा दाय दोफोर मावनाय दंमोनब्ला जुदि भेलागुर सावनायनि गेजेरजों ओ बेफोर गासैबो ओ फाबफोरा केनसेल थाङो होननानै फोथायनाय दङमोन ओ बेफोरबायदिनो बेलागुरखौ माबायदि बानायो होनना बुङोब्ला जोङो बे भेलागुर नारा आरिजों ओ औवा गायनानै गेजेराव औवा गायनानै जोङो नाराफोरखौ जाबै जाबै होननानै सावनाय जायोमोन बेफोरबायदिनो औवा एसे गोरलै गोरलैखौ होनाय जायो आरो ना बेवहाय जाहाथे औवाया एसे उम खामनानै ओ बेरो फुङाव जुदि जोङो ओ अर सुयोब्ला बे भेलागुरनिफ्राय गोबां साउन फैनाय नुयोमोन जोङो ओ बेरनायनि बेफोरबायदिनो जोङो मागो फोरबोखौ फालिनाय जायो जेराव जोङो ओ माग नि गेजेरजों ओ जानाय लोंनाय जों लोगोसे जोंहा भेलागुर सावनाय लोगोसे जोंहा ओ गोबां फोथायनाय दङ जेराव जोङो ओ फुङाव भेलागुर सावखांनानै फैनानै जोंहा नखराव गोबां खायसे आइजोफोरा फालियो जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा दोरोङारि महरै जेराव जोङो ओ नख'रनि सोरगिदिं जोङो ओ गोबोरखि बा हाब्रु बायदिखौ जोङो लिरनाय जायो ओ बेयावबो मोनसे फोथायनाय दङ आरो खायसे खायसेया बेवहाय ओ नख'रनि गोजौआव आवा खुन्दुं सोंनाय खौ नुनो मोनो बेफोरबायदिनो ओ खोमसि खोमसि रावबो नुयियावनो बेखौ सोंनानै दोननाय जायो जोंनि ओ बिमा माहारि एबा ओ आइजोफोरा जेराव ओ बिदिनो लोगोसेनो जोंहा बिफां लाइफां फिथाइ सामथाइ बायदिसिना न खराव थायो बेफोराव जोङो ओ जिगाबफोरखौ ओ खानानै होनाय जायो लोगोसेनो जोंहा बर फोरा मोनसे फोथायनाय दङ दि ओ जेब्ला जोङो गोदो गोदायनि समाव ओ खानाय जायोमोन गय बिफां एबा नारेंखल बिफांफोराव ओ जि जिगाब जों अब्ला बै समाव ओ जुदि बिखुङाव सासे बथ गथ फिसा बानानै लायोब्ला । ओ फिथाइफोरा बारा बांद्राय थायो होननानै फोथायनाय दंमोन लोगोसेनो ओ फिथाइफोरा जाहाथे मोजां जाथों ओ बुरजा बुरजा थायथों होननानै जोङो बेफोरखौ गय बिफाङाव खानाय जायोमोन बिदिनो जोङो मागोनि समाव ओ जायै लोङै जोङो रंजायै बाजायै बिदिनो ओ जोंनि समा ओ बाबेनलाङो ओ दिनैबो बेफोर मागोनि समा ओ जों फालिजाबोबाय दङ जेराव जोङो दिनै गोबां सोलायनाय नुनो मोनो जों फिथा सावनायनि बेलायाव जोङो दिनै ओ गोदोनि समाव जोङो लावदुम फिथा ओ खादासे खादानै बा गोबां सावनाय जायोमोन जोङो फिथाखौनो जोङो ओ मास मोनसे बा से दानसिम जों जानायखौ नुनो मोनोमोन सावनानै नाथाय दिनैनि समाव जोङो बेफोरबायदि फिथा जानो थांलिया दिनै सावब्रबो आरो जायो। दिनैनि समाव ओ दिनै गेस ओंखारदों दिनै गेस कुकारफोराव दिनै प्लास्टिकनि गोबां दिनै ओ मुवा बेसाद ओखार ओंखारदों जेराव जोङो ओ फिथाफोरखौ गोरलैयैनो दसेनि समावनो जोङो ओ सावनानै जानो हायो। आरो गोदो गोदायनि समाव जोङो । ओ अन गुन्दैफोरखौ दिंखियाव देनाय जायोमोन ओ नाथाय दिनैनि समाव जोंहा बायदिसिना मेसिन बायदिसिना ओ दाजेम ओंखारदों जायनि गेजेरजों जोङो गोरलै समावनो जोङो थाबैनो जोङो फिथाखौ ओ बे मिसिङाव ओ माइरंफोरखौ सोमनानै जुदि ओ जोङो बेवहाय अन गुन्दैखौ जोङो दसे समनि गेजेरावनो ओ खालामनो हायो। जायनि गेजेरजों जोङो दिनै बेफोरबायदिनो जोङो ओ फिथा जानायफोरखौ जोङो दिनै न निफ्राय जोङो गोबां दिनै गुबुन गुबुन टाउन ओनसोलावबो जों दिनै लामाफोराव फिथा सावनानै फाननायफोरखौ नुनो मोनो बेफोरबायदिनो फिथा जानाय लोंनाया जोंहा ओ सोलिबाय दं। खायो बर' ओनसोलाव आरो लोगोसेनो फिथा सावनायफोरा जोंहा बर' हिनजावफोरा बा गोबां आइजोफोरानो दिनै हाथाय बाजाराव फिथा फाननाय साह दखान होनायफोरखौ जोंङो नुनो मोनो बेनि गेजेरजोंनो आइजो माहारिया गावनि ओ नख'रखौ सुंथानो हादों। ओ बेनि गेजेरजों गोबां हेफाजाब मोनदों दा जोंहाबो जिहेथु समा जाबाय जोङो मागोनि सोमोन्दै गोबां रायज्लायबाय ओ नोंथाङाबो मागोनि सोमोन्दै एसे फोरमायबाय बेनि थाखाय ओ नोंथांनिसिम ओ साबायखर बावहरबाय । दा बेखिनायावनो दोनथ नोसै होमबा हा
औ दे
औ औ दे।